थां औ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आङो ओरैनो दङ नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
आंबो ओरैनो जिरायनानै दं र' नोंथां।
अ
बिदिब्ला नोंथां आं नोंजों रायलायनो नागिरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आबादनि बागै रायलायनो नागिरदों दिनि।
औ दे नोंथाङा माने सावरायजागोन दे।
औ औ। आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो आबादखौ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव मावनो हायो। दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला थ' दाथ' माइ आबाद मावनाय जायो।
उम उम।
बिदिनो दैज्लां बोथोराव ओम मावनाय आबादफोरा मैगंफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो औ लेस्रा, भिन्दि, जोगोनार आरो मैथा आरो खांख्रिखला बे फोरखौ आरो खुन्द्रि आरो बेफोरखौ मोननाय जायो आरो।
औ औ औ नोंथां औ।
औ नोंथाङा एसे दैज्लां बोथोराव मावनाय ओ माइ आबादनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। माने माइ आबाद बुङोब्ला माने मा होनो बेयो मोनसे जोंनि माने जानो थाखाय थांनानै थानो थाखाय मावनाय मोनसे से ओ माने आबाद होनानैनो बु-बुंनाय जायो आरोना।
औ औ।
आरो जोङो बेखौ माने दैज्लां समाव गायनाय जायो बांसिनानो। आरो माखासेया जेरै दैज्लांनि एसे सिगां सिगाङावबो गायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
आरो जोङो ओ बेखौहाय जोङो माने माइखौ गायनायनि माने प्रसेसखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों बेखौहाय माने बेखौहाय माने माने दस्रा जायगा फ्रावबा माने गायनाय जायो ना। ओमफ्राय दस्रा जायगायावबो गायनायखौ जोङो बहुद नुनो मोनो आरो जोङो बेखौहाय मा-मारै गायो होनबोला जोङो माने बांसिन जोंनि आबादारिफोरा मावनाय जायो आरोना बेखौ सिगांहाय जोङो मा खालामो हाखौ माने हाखौ हालेवनानैहाय माइखौ फोनाय जायो आरो माइखौ फोनायनि सिगां जोङो माइखौ दैयाव सोमनानै दोननाय खौ आं नुनो मोनदों आरो सोमना दोननानै बे खौहाय ओ मा होनो सोमना दोननानै बेखौ बोखांनानै माने माइखौ फोनाय जायो आरोना। आरो जेब्ला माइ आ देरो अब्ला माइया देरनानै बेखौहाय माने जेब्ला फुनाय जायो अब्ला बेखौहाय दस्रा दुब्लिफोराव हालेवनानै मानानै बेखौहाय माने गायनाय नुनो मोनो आरोना।
औ औ
आरो बेयो जोंनि माने गोबां होयो आरो ना माने हेफाजाब जोंनि रांखावरियावबो हेफाजाब होयो रां खामायनायावबो। बेखौ फाननानै जोङो मोननो हायो। आरो फैसा रां मोननो हायो आरो जों सानफ्रोमबोनि जानायावबो माने हेफाजाब होयो। माने माने माखासे हासारफोरबो नांगौनि गोनांथि जायो आरोना। स जोङो बे माखासे हा सारखौ जोङो बजारनिफ्रायबो बायनानै मोनो आरो जोङो हायावबो थाखानाय जेरै मोसौ खानानै दोनब्लाथ मोसौनि खिनि फ्राय हासार जायो बेफोरखौबो नुनो मोनो आरोना आरो जोङो सान्दुं बहुद गोनांथि जायो दैनि गोनांथि जायो आरो बे हासारजोंनो जोङो माखासे जि एम्फौ माबा माबि थायोना बेयावथ' बेफोरखौबो माने फोथैनानैहाय आबाद खौ मोजाङै खालामनाय जायो आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो खोथियाखौ फोनानै लाग्रोनाय जायो आरो खोथिया जेब्ला जौनानै देरो अब्ला माइ गायनो थाखाय हाखौ फोमोननाय जायो बिदिनो गामिनि एबा हिन्जावसाफोरा एबा हिन्जाव मानसिफोरा बेखौ फुनानै गायनाय जायो हाखौ फोमोननानै आरो बियो बिदिनो गायखांनायनि उनाव गोबां सम लायो दे नायाव आरो बे देर ब्लाथाय गोबाङानो बेयाव न'नि हासारफोरबो होयो न'आव बानायनाय एबा खायफाबा बेखौ बाहेरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय हासारफोरबो होनाय जायो बिदिनो बियो देरान देरनानै बिदि दिनो गोजौ जाब्लाथाय बियो बिबार बारो आरो फिथाइ थायो फिथाइ थायनानै बिदिनो बेखौ जोङो फिथाइया राबोलाथाय बेखौ हानानै बेखौ मारान नायो बेखौ मारा नायनाय निफ्रायनो उनावनो बियो फोराननानै बिदिनो माइरं जाजायो आरो ओमफ्राय बिदिनो बियो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो जोङो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होनोब्ला थ' बेसर आबादखौ जोङो मिथियो जायखौ जोङो थाव जानाय जायो आरो
औ औ औ
आरो बे बेसर आबादखौ माबोरै मावनाय जायो होनोब्ला बेखौ मेसें बोथोरावथ' एसेबां बिदि अखा हाखाया आरो बेसर आबाद मावनो थाखाय अखाबो जोंनो नाङा बिदिनो सम सम माब्लाबा माब्लाबाफोरल' बिदि नांनाय जायो जावबोजों बिदिनो बेसर आबादखौबो मावनो थाखाय जोङो हाखौ हालेवग्रोनाय जायो बिदिनो माने नेमखान्थिखौनो बाहायनाय जायो जायो बिदिनो बेसरखौ बेयावबो बेसरखौ आरामसे बिदिनो फोनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो बिदिनो बियो रज'बोला बेयाव जोङो हासारबो होनांगौ ज जायो बेसरावबो आरो बेसराव बेसर आबादाव जोंना गोबां एम्फौ जानो नागिरो बे एम्फौ जानो नागिरनायाव जोङो मुलि होनानै लानांगोन बेखौ जाहाथे एम्फौफोरा बे आबादखौ खहा खालाम मोननो हायि बायदि बिदिनो बेसर आबादखौबो गोबां जोथोन लानांगौ जायो बिदिनो बियो देरनायनि उनाव बेखौ जोङो बेयाव एसां अखा नाङा जोंनो बेखौ बिदिनो फुनानै मानानै बेखौबो फोराननांगौ जायो फोराननानै बिदि बेनिखौबो मारान होनाय जायो आरो बेखौ माराम होनानै उनाव बेयो गोबां मानसिफोरनि हेफाजाबबो खालामो मानो होनबा बेसरनि ओ राङा जोबाद जोबोद माने गोबां मुलाम्फा जायो आरो
औ औ
जोबोद बेसेन गोनां जायो बेसरनि दामाहाय बेखौ जोङो गोबां मानसिफोरनि जिउआव हेफाजाबबो लाबोयो बिदिनो बेसरखौ बिदि नेमखान्थियै जोंनि जायगाखै जा फोनाय जायो आरो आरो बिजोंनो जोङो थाव मोननाय जायो बेफोरबायदि नोंथाङाबो एसे बेसर आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ बेसर आबाद होनोब्ला थ' जोंनि जायगायावबो माने नुनायखौ आङो नुनो मोनदों ओमफ्राय माने बेसरखौ माने बांसिन थाव बानायनायावनो बाहायनायखौबो आङो नुनो मोनदों आरो बेखौ ओ बेसरखौ जानायबो जायो आरोना। बे गोरलै गोरलै समाव जोंनिथु जानायखौ जायो ओमफ्राय बेखौ नोंथाङा माबायदि बुंदों बिदिनो एखेयैनो खालामनाय जायो आरोना। थां माने एसे दस्रा जेराव ओ गार' होनो दुमबा नोंथाङा मिथिगौ ना जुखाम
औ औ
बेनि बागै माने एसे फोरमायना होगोन आरो ना
औ औ।
जुखामबो होनो दुमबा होनो गार' होनो । बे बेखौ माने दस्रा जायगायावबो माने गायनायखौ आदारनि थाखाय आरो उम। आरो मान गोथाङैबो बाहायनाय जायो । फ्राव माने जों बेयो माने जुखामा थांनायखौ माने नुनो मोनो आरो ना आरो। बेखौ जोङो फार्स्टआवनो जोङो जेरै हाखौहाय साफा खालामबाय गुरै खालामबाय। हालेवनानै जेनबा बेफोर। फोजानाय बायदि जानाय टाइमाव जोङो बेखौहाय हासार एरि होनानैहाय। आरो मोजां माने जुखामनि माने बेगरखौ बायनानैहाय जोङो माने फोनाय जायो बेखौबो ओ। माने बेखौहाय माने एसे ओ हायावहाय माने गोथौयैनो ओ फोनाय जायो। जयैनो दोननाय जायो आरो ओ बेनोहाय जोङो सान आरो दै आरो माने जेरै भिटामिन्सफोर हासारफोर होनानै माने बेखौ फेदेरनाय जायो ना
औ
आरो ओ बेफोर बेखौहाय आरो बिबार बार माने बिनि उनाव बियो देरनानै बिबार बारो बेनि उनावहाय बिबार बारनायनि उनाव बेयो फिथाइ होयो जेरैतु माने जुखाम फिथाइखौ माने मोननो हायो आरोना
औ औ नोंथां
बेनोसै आरोना जुखामनि बागै नोंथां
नोंथां दाथ मेसें बोथोराव आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो आलुखौबो मिनथिनो हायो।
औ औ
नोंथां आङो आलुनि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै आलु आबादखौ माबायदि मावनाय जायो।
औ औ नोंथां
आलु आबादखौ मावनो थाखायबो जोङो हाखौ गिबियाव नो मोजाङैनो हालेवनानै लानांगौ जायो।
औ औ
दानि जुगावथ गासैबो हाफोरखौ ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवनाय जायो गोदोनि बायदि मोसौफोरजों जों हालेवनायखौ बारा नुबांला बेफोरबायदिनो हालौवखांनायनि उनाव आलुखौ गायनो थाखाय हाखौ एसे गोथौ गोथौ सिन बोनाय जायो आरो खायसेबा बेखौ नांगोलजों बोयो खायसेबा खदालफोरजों बोनाय जायो आरो खायसेबा गोबां रोखोमनि ओ उम माने मुवाफोरजों बोनाय जायो आरोना बिदिनो आलुखौ बिदिनो मोनसे मोनसे मोनसे होलांनाय जायो आलुखौ गायनो थाखा खाय जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनाय बै गाजा थांनांगोन होनब्लासो बियो गायनो थाखाय रेडि जायो आरो बे आलुखौ बिदिनो मोन मोनसे मोनसे मोनसे मोजाङैनो गायनांगोन जाहाथे जे गाजाया मोजाङै थांनानै बेदर द बेदर थाङो आरो सिङावहाय बेनि थाखाय आलुखौ गायखांनायनि उनाव बिदिनो हाखौ गोजौ गोजौ खोनानै लानांगौ जायो। आरो खाय जा बे आलुखौ आलुनि सायावहाय खायसेबा जिगाबबो होयो आरो खायसेबा हाखौनो गोबां बुरजा बुरजा माने रोजा रोजा होनानै आलुखौ गावनाय गायनाय जायो आरो बिदिनो बे खौबो गोबां जोथोन लानाय जायो बेयावबो बिदिनो भिटामिनस ओ मुलिफोर